हेलौ नों
औ
नोंथाङा खोनादोंना मोजाङै
खोनादों मोजाङैनो
औ नोंथाङाव दायो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने माखासे गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां आं दा मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै उन्दुग्लांनानैसो दङ नालाय आंहा थाब उन्दुनायनि हुदा गैया रायज्लायनो हागोन सावरायनो हागोन
जागोन दे जागोन नोंथां अब्ला जोङो बेखौनो सावरायनोसै माने जोंनि थांनानै थानाय समाव एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव बै औवा ना औवानि गोनांथिया जोंनि गेजे जेराव माबायदि बिहोमा होलांदों एबा औवानि गेजेरजों जों ओ माबायदि आइजें आयला बानायनो हायो जों बेफोरनि सायाव एसे सावरायलांनोसै नामा नोंथां ना
औ
ओ औवा होननानै बुङो ब्ला जों सुबुं माहारिया गुजि जौखोन्दोआनो ओ बाहायो होननानै बुंब्लाबो माने बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोना नोंथाङा
नोंगौ
जेरै जों बुंनो थाङोब्ला औवाखौ ओ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बाहायो होननानैबो जों बुंनो हागोन आरोना नोंथां
नंगौ
जेरै जों जोनोम जायोब्ला गोदोनि समावथ' हस्पिटाल नार्स डक्टर खाथि खालायाव गैयामोन नालाय नोंथां बै जोनोम जानाय गथ' गथ'नि जेनाखि बै उथुमाय होनोना बै नारिखौ हास'नो थाखायबो बै औवानि जिनाखि जोर औवानि जोरजोंसो जोङो हास'नाय खौ माने खोनाबोदों आरो नोंथां
औ माने ब्लेक गैयै समावहाय ब्लेक होननानै बुंनो हासिगोन
नंगौ नंगौ आरो बेजों लोगोसे थैनाय समावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो सोरनिबा न'खराव सासे सुबुङा थैयोब्ला बेखौहाय बै गोथैसालिसिम एबा गोथैसालियाव बानलांनो थाखाय माखासे बावथि होनानै नोंथाङाबो मिथियोना
नोंगौ मिथियो
बावथिखौबो जों औवानिफ्रायनो दाननानै बेजोंनो जों गोथैखौ औवाजोंनो बोगारनायखौबो नुयो आरो नोंथां ना माने जों बेखौनो बुंनो हायो माने जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जोंनि सुबुं माहारिया औवाखौनो बाहायो होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां
नंगौ
आरो जों औवानि बाहायनाय होनोब्ला जों गोबां जोंनि न'खर खुंनाय न'खर सालायनायावबो गोबां बिहोमा दं आरो नोंथां जेरै जोंहा माइ जावनो थाखाय माइरं जावनो थाखाय जोंहा संग्राय नांगौ बेखौबो जों औवा औवानिनो बानायो माइ सालिनो माइ सालिनो थाखाय जोंहा सान्द्रै बेखौबो जों औवानिनो बानायो आरो बै सानदांगा होननानै बुङोना बे सानदांगा फोरखौबो जोङो औवानिखौनो बानायनायखौबो जों नुयो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों गोबां मख'नो हाबावो जोंहा दिनै गोदोनि समावथ' दानि बायदि सिमेन्टजों अन्थाइजों बेफोरबायदि न' गैयामोन नालाय नोंथां बै औवाजोंनो जों माखासे बै औवा गेदेर औवा जायखौ जों बुरखा होनो आरो माखासेखौ जोङो गोरलै गोरलै गोरलैखौ बाख्लाबो होननानै बुङो नोंथां जोंनिजों बे औवा गोरलै गोरलैखौ माने
औवा फिसा फिसा माने जोंनिथिं बेखौ औवा हाथथाय होननानै बुङो माने
औ
आसजोंनिख्रुइ एसे देरसिन
बेखौ जोंना बे बेनि एसे देरसिनखौ होनदों आं नोंथां
अ मोनसे जोंनिथिंजाय औवा बुरखा होननानै बुङो आरो मोनसे दङ औवा हाथाइ होननानै बुङो आरो मोनसे दंबावो
औ बिदिनो नोंथां बै औवा बुरखाखौथ' जोङो
औवा गुबै जोंनियाव
नंगौ नंगौ नंगौ जोंना जोंनिजोंबो औवा गुबैयानो होनदों नोंथां औ औ मा होनो बे औवा गुबैफोरखौहाय जोङो बाथा सैनानै उखुम बानायो ना उखुमफोराव बै जि जिगाबफोरखौ बे औवाजोंनो जों लाबोमोन आरो बेजोंनो जों दिरुं जायखौ जों थेवोल होननानै बुङोना बै दिरुं बे खौबो जों बे औवानिनो बानायनायखौबो नुयोमोन आरो नोंथां
नंगौ
ओमफाय बे औवा बुर खा एबा बर' बासखौथ' जोङो खुन खुन्था बानायोमोन बेफोर बेफोरजोंसो जों माने थांनानै थाबोदों होननानैबो बुंनांगोन आरोना नोंथां। जोंनि बर' न'ख'र फोरखौहाय आरो बेजों लोगोसे जों औवानि बाहायनाय होनोब्ला जोंहा हालेवनायफोरावबो बै मोसौ होनो थाखाय लाव फुरथि बेखौबो जों औवानिनो बानायो माइ खायनो थाखाय जोङो हुकेन बेखौबो जों औवानिनो बानायो। हालेवनाय हाखौ समान खालामनो थाखाय मै बेखौबो जों औवानिनो बानायो माने जों बुंनो थाङोब्ला औवानि बाहायनाय बेखौ जों गोबां मोननो हायो आरो नोंथां।
बेबायदिनो नोंथाङाबो औवानि बाहायनाय होनोब्ला माखासे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां ना?
नंगौ माने जोंनि गामियारिनि सुबुंनि संसार जानायावहाय जोङो मुवाफोरा जोंनो सानफ्रामबो जिउआव नांफ्लेबाय थागौ माने बुंनो थाङोब्ला नोंथाङानो बुंखांबाय माइजा निफ्राय लानानै बेफोर जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ गिबियाव जोंहा न'खौहाय जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा बिल्डिं न' थायलाया थाया। जोङो औवानि न'आवसो औवानि न' औवानि बेरा
नंगौ नंगौ।
लिरनानै जोङो औवानि न' बानायो।
नंगौ नंगौ।
खौबो नोंथाङा बोखाबाय आरो जों हब्लाबो थिंखौ खाबथानानै लाखिनो थाखाय जों औवा निथा आरो खायफेंखौ गो गो सैनानै से बालि होनानै बा नांगौ जानाय आइ आ जों बेफोरखौ बानायनानै लायो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला खौनो जों औवाजोंनो बानायनानै लाखायो।
नंगौ नंगौ।
लोगोसे जोंहा ओरैजाय जानाय लोंनायनि बिथिङावबो
नोंगौ।
नांगौ जानाय संग्राय सान्द्रि बा सानदांगा बेफोरगायैबो मैगं खादफोरखौ जोंहा खादा
नंगौ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा ना लायनायावहाय ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाय बेफोर गासिबो मुवा मफ्राय जोंहा औवाजोंनो बानायनो
नंगौ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंलांबाय हालेवनायाव हालेवनायावथ' न' खागोन जोंहा।
नंगौ नंगौ।
जों ओंखारनो हाखाया ओंखायनो औवाया जोंनि एकदमबारे गोनांथार आरो। खाथि सोमोन्दो आरो। बिल्डिं बानायनोब्लाबो जोंहा हौवाखौ नांगौ होननानैसो बुंनो हाबावगोन।
नोंगौ नोगौ
माखासे बायदि गोजौनि सा माबाखौ सा थिखोनायाव साथा रिंखौ हमथानो थाखाय थोबथानानै दोननो थाखाय औवाखौबो बाहायो।
नंगौ नंगौ औ।
आरो जोंहा आसामनिनो गाहाय गोथां। जायखौ बुङो इंराजियावहाय र' मेटेरियेल्स मानानि गाहाय जि फ्राय गोबां बिबाङाव मोननो हानाय गुबुनावहाय दैथायहरनो हानाय
औ।
आबादा जोंना आबादबो बुंनांगोन औवा औवा बागान
नंगौ नंगौ।
गोबां बिबांनि औवा गुबुन जायगायाव दैद बेफोर औवाफोरखौ गोबां खामानियाव बाहायो लेखा दिहुननाय पार्टि मिलाव मिलावलांनानै बेफोरखौहाय गोबां खामानि मावनानै।
नोंगौ
जोबनायावहाय मोनसे गुफुर गाबनि लेखा बिलाइसिमावहायबो
नंगौ नंगौ
आरो आ आरो आथिखालनि जुगावथ' जोंहा सानफ्रामबोनि जिउआव गोनां जानाय आथिखालनि मडारनावहाय सामफ्रामबो गारि सालायो। बैफोरावबो नैजि जौखोन्दो इथानल पेट्रलावहाय रायलायनोसै बे पेट्रलाव रायलायनाय इटानला जाहैबाय बैफोरबायदि गोथान मुवानिफ्राय फयो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव औवाया गोनांथार
नंगौ नंगौ जों औवाखौ बुंनो हायो माने औवाया मोनसे लाइफां हारिनि आरोना नोंथां जों माखासे जों बिजिरनानै नायोब्ला माने औवायानो वर्ल्डनि एबा बुहुमनि बयनिख्रुइ गोख्रैसिन ओ देरग्रा लाइफां हारिनि गेजेराव बेयो मोनसे आरोोना नोंथां ना
नोंगौ
जों बेफोरखौ नायोब्ला नुनो हायो आरो नोंथां माने लाइफां हारिनि गेजेराव गोख्रैसिन देरग्रा मुवा एबा बेसाद होननानैबो बुंनांगोन आरो नोंथां बेखौ आथिखालावथ' जायगा लायो जायगा गोबां रोखोमनि बाहायनायखौबो नुनो मोनसै ना जायखौ जोंनि आसामावनो ना दाखालिसो ओ बेखेवनानै थांनाय जि एयारपर्ट गोदान होननानै बुङोोना आसामनि गोदान एयारपर्ट गुवाहाटिीयाव थानाया बेयोथ' बुंनो थाङोब्ला फ्राय औवाजोंनो बानायजोबनाय होननानैबो जों बुंनांगोन आरो नोंथां माखासे औवाजोंनो माखासे मुसुखाफोरबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेजोंनो
नंगौ
माने जों बुं जों माने औवानि बाहायनायखौ जों बुंनो थाङोब्ला बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां ना?
नंगौ
औ अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायाखौ दिनैनि सावरायनायाखै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां ना?
औ नोंथां
उननि समफ्राव मोजां आरोबाव फिन लोगो मोनोब्ला मोजां सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै आसा थाबाय आरो नोंथां।
औ दे नोंथां
जागोन दे